हेलौ नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा माबोरै दं?
मोजाङैनो दङ नोंथां। नोंथां मा खालामबाय दङ
आं दायो ओरैनो दङ
औ नंगौ नोंथां
औ आरो नोंथाङा
आंबो दङ नोंथां जिरायनानै दे बिदिब्ला नों नोंथां दिनै जोंहा जानायनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां
औ जागोन नोंथां दे जागोन
औ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि जानाय मोनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो जानाय होनोब्ला जोंनि बर'नि मेन जाग्रा हिसाबै नारजि अमा
नंगौ नोंथां
सबायाइ दाउ बेनिफ्राय जोंहा आरो दंबावो ओ बेबायदिनो बायदि बायदि गोबां जाग्राफोर दङ नाथाय नोंथाङा बर'नि जाग्रा आदार हिसाबै माखौ जानो मोजांसिन मोनो
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव जिहेथु गोबाङानो मा जायो जोंनिया जेनेबा बर'नि अनला खारै ना
औ
बेखौनो जोबोद मोजां मोनो नोंथां जानानै
आतसा औ
औ अनला खारैखौ औ -औ बुंलाय
औ आंनि थाखाय आं आंनि बेस्ट हिसाबै आंनि मोजांसिन मोननाय हिसाबै नारजि अमा आंनिया बेनो दा बेखौ नोंथां नोंथांमोननि जायगायावबो मोनो जानांगौ ने
नंगौ नोंथां नारजिखौ जोबोरैनो जोंनि ओनसोलाव न'खराव बानायनानै जायो लोगोसे बेखौ जोङो कारजफोराव एबा सोरबाफोर जुदि न'खराव थैनाय जायोब्ला बेवहाय जोङो गुबैयै बेखौ बाहायनाय नुयो नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो बाहायोना
औ औ नोंथां बेखौबो जोंनियाव बियो जोंनि नियम हिसाबै दङ बेखौबो जोंनियावबो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो माब्लाबा सम समाव न'खराव जानो मोजां मोननाय ओंख्रि हिसाबै हिसाबै न'खरावबो जेबो प्रग्राम गैयाब्लाबो बाहायनाय जायो आरो
नंगौ नों थां जोंनि ओ जायगा जायगायाव माने गोबाङैनो ओइ दि दानि बुंबायना
औ
आरो अनला खारैखौ जों जेलाव गोबाङैनो जायो मानो। जायो आरो ना न'खराव जाबायानो थाय बुंजायो। माने बेखौ जोंनि। जायगायाव मा बुङो बै माइरं। ना माइरंखौ माने। ओ गुन्दै खालामो गुन्दै ना गुन्दै खालामना लाग्रोयो ओइ देंखि देनाय। देंखि होनना बुङो जि। दिनै। बेवहाय देनानै माने। एबा थुबसिफोरावबो देनाय जायो। ओ देनानै औ देनानै माने जोङो गुन्दै खालामना लायो बे गुन्दै खालामना लानायखौनो माने जोंनिया ओय साराय सारायाव बिदि दै गुदुं बानायना लायोना। बेवहाय माने। गुदुं जानायनि उनाव माने ग्लब ग्लब गुदुंनायाव जोङो ओय गुन्दै खालामनायखौ होनानै होयो माने गारना होनाय जायो आरो। ना बेनि उनाव। आ खारदै होनाय। जायो। आरो खारदै होनाय जायो लोगोसेनो माने अमा बेदर अमा बेदर थाबाथाय अमा बेदरखौ एसे माने एवफ्रानना लाग्रोयो थावदों बारा होआ आर ना थावखौ बाहाय होनानै एवफ्रानना लाग्रोयो उनाव ओ माबायाव ओ बेयाव अनला खारैयाव गारला होबा जोबोद जानो गोथाव जायो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव मा माजों माने गोबाङै जानाय
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां बुंनायसाय।
नोंथाङा खोनादों ना?
हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
ओम ओम जोंनियावबो बेबायदि नो नों जेखौ खोन्थादों नों जेखौ बुंदों। बे सेम जोंनियावबो खालामो। जेरै बिबाय दिनो अनलाखौ संनो थाखाय बा खारदैनि थाख फाय गोनां जायो। आरो माखासे जायहा बेदरफोरजों जानो गोसो बेदरजोंबो जायो। आरो मेन हिसाबै मोनसे जोंनियाव आरो मोनसे बेखौ मिलायनानै मोनसे मैगं होदेरनानै आरो जाबावनाय जायो बे जाबाय जायखौ जों मेवा होननानै बुंनाय जायो।
औ औवा मेवा न' औवा बिफांनिफ्राय मोननाय जायो बेखौ।
जायो बेखौ। दा बेखौबो होनानै। जा फानाय जायो आरो बे अनला खारैजोंहाय। ओमफ्राय बिराद गोथाव जायो माने बिनि थावनाया थारैनो जोबोद गोथाव आरो। आंबो बिराद जानो मोजां मोनो। उम। नोंथांमोननियावबो बे औवा मेवाइखौ मोनो जानांगौ।
नंगौ नोंथां ओ जोंनियावबो बेखौ औवा मेवाइ औ औ। नोंथां माने जोंनियाव औवा मेवाइखौ माने मानिनाय दङ माने जोंनिया जेनेबा जायनो मैनो माने औवा औवा ओइ जाय औवानिफ्राय ओंखारनाय नङा होमबा? गोरलैखौ। माने जायनो मेनो माने जोंनिया दाननो मोना माने
दाननो मोना औ
आ माने इखौ अ अ नोंथांमोननियाव बिदि मानियो ना?
जोंनियावथ' आं मोनथिनायाव माने जोंनि न'खरनि माखासे सोद्रोमाफ्राथ' बे औवा मेवाइखौ नागिरखाया। जेरैहाय जाय न'खर बेंगिरि जाय ओंख्रि सं संग्रा जाय बिमाफोर न'खरनि गारजेनफोर नै बिसोरो नागिरनाय जायो आरो बिसोरनो लाबोयो ओमफ्राय जों बेखौ जायो आरो।
नंगौ नोंथां जोंदि औ नोंथाङा थार बाथ्रा बुंदों ओ जोंदि बेवहाय अनला खारैयाव खारै होनानै जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
बे खारैखौ जोंनि जायगायाव माने ओ थालिर बि दंफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो माने थालिर दंफांखौ गिबियावनो दानफायना लानानै एसे फिसा फिसा खालामनानै बेखौ ओ मा खालामो सान्दुंङाव फोरानना दोनो आरो रानबाथाय जों माने बेखौ सावनानै हांगार बनायो आरो बेनिफ्राय अ हांग गार खालामनाय जायो बेनि उनावनो माने बेखौ खारै हिसाबै बाहायनाय जायो नोंथां।
ओम
नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि खारै
जोंनि ओनसोलाव औ जोंनि ओनसोलाव बो बेबायदिनो ओमफ्राय माखासेनिया माने मा खालामो जायखौ जों सबाय होननानै बुंङो ना सबाय औ बे सबायाइनिफ्रायबो बेबायदिनो नों नों थां बुंनाय बदि हांगारफोरखौ सावनानै बे सबायाइनिफ्रायबो खालामनाय जायो आरो जोंनि
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव माने ओ अनला खारैखौ अनला खारैयाव माने ओइ लाथा एम्फ'जि जायखौ जों बुंङो न' लाथा एम्फौखौ गोबांङैनो जानायखौ नुनो मोनो।
औ जोंनियावबो जोंनियावबो बेनो नोंथां। बेयो मोनसे बेजों औ औ औ बेयो अनलाजों मोनसे मिलायफ्लेनाय मोनसे जाग्रा हिसाबै आदार हिसा बै गनायजानाय जोंनि जायगायावबो। जायखौ नोंथांङा बुंदों लाथा एम्फौ
नंगौ नोंथां लाथा एम्फौखौ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो आइजोफोरा माने न'आवनो फिसिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
उम उम उम।
बेखौ जोङो औ बायनानैबो मोनो नोंथां। नाथाय बायनानै लायबाथाय एसे माने बेयाव ओ जोंनिया बेसेन गोसा बेसेन गोसा होननानै बुङो आरो बेसेन लायो आरो एसे माने।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ बायनानै मोनोना?
बायनानै मोनो नोंथां दा बेनो जायगाया जा लायै जायगा दामफ्रा बेसेनफ्रा बेबायदिनो गोबांखौ नुनो मोनखासै। बे लाथा एम्फौखौ जायखौ मोननोबो एसे गोब्राब। ओ न'खरफोराव जाय जोंनि बर'नि न'खरफोरा बेखौनो फिसिनानै माखासे राङारि। मदद ओ मोन्नायखौबो जों नुनो मोनो लाथा एम्फौफोरखौ फान्नानै।
नोंगौ नोंथां।
बेनि बै फिथब जाय एम्फौनि फिथब बेखौबो फान्नानै आरो बाव रां आरजिनायखौबो नुनो मोनो आरो। बेबो गारजानाय बुस्थु नङा। बे।
उम। नोंगौ नोंथां नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि जायगायाव गोबाङैनो सामु ना सामु फोरखौबो माने औ सामुख खौबो माने फोथारनिफाय ओ आइजोफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आर' ना खन्ना लायनानै जोङो ओय माबादो अनला खारैयाव गारलाना होनायखौ जों नुनो मोनो।
जोंनि ओ जोंनि थिं सोरबा जायो जानांगौ खिन्थु आं आंनि माबायाव बेखौ मोनफ मोनजाफेरनाय जाया खै दासिम जेरै नोंथाङा दा बुंदों। ओ साम'गजों अनलाजों आं बेखौ जाफेरनाय जायाखै साम'गखौ जों जायो बेलेग जों बेलेग सा माबायाव स्टाइलाव संनानै जानायखौ आं मोनजाबाय सोर-सोरबा बायदिया टमेट'फोरजों जायो। साम'गखौबो बेबो जोंनि बर'निनो जानाय मोनसे खायद'।
नंगौ नोंथा जागा लायै जागा माने औ जोंनि ओनसोलाव बेद दि जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे आ बेलेगै जानायखौ नुनो मोनो। गुबुन रोखोमै नङा होनबा नोंथां औ नोंथां नोंथांनिफ्राय आं माने ए बेलेग ओ एसे गुबुन रोखोमै जानायखौ मिथिनानै जोबोद मोजां
ओ अ आंबो नोंथांजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे बिदिब्ला न' नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ बेसेयावनो ओ दोनथ'नोसै नोंथां।
औ जागोन नोंथां दे औ औ औ दे गोजोन्थों नोंथां गोजोनथों गोजोन्थों